औ हेल'
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथांजो?
औ खोनादों।
अ नोंथांजोआ दा मा खालामबाय दं?
आं ओरैनो दङ' नोंथां।
अ नोंथांजोआ फ्रि दंमोन नामा?
औ नोंथां फ्रि दं।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे टपिक लानानै फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसो सानदोंमोन।
औ
ओ औ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ बैसागो बा मागो फोरबोनि सायाव लानानै एसे सावरायनोसै नामा?
औ जा सावरायजागोन नोंथां।
ओ ओ ओ बैसागो फोरबो आरो मागो फोरबो बेयो बर'फोरनि मोनसे गिदिर रंजालि फोरबो आरो फोरबो ना बा ओम बे बैसागो फोरबोनि बागै नोंथांजोआ ओ मा मा मिथिगौ बेखौ एसे सुंद'यै एसे फोरमायना होलाय नोंथांजो
औ नंगौ ओ जोंहा माखासे फोरबोफोर दंङो बिनि माने बे फोरबो फोरनि गेजेराव गुबै फोरबो एबा गाहाय फोरबो होनो होनोब्ला जोंना बे बैसागो आरो मागोआनो
औ
बैसागोआ जाहैबाय जोंनि सेथि फोरबो ओ बेयो सैथ्र' दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जागायो आरो बेखौ माने जोंङो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो बेबायदियाव बाहागो खालामो जोंङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ जों माने बर'फ्रा माइनाव हिसाबै गोदोनिफ्रायनो हालेवनाय बायदि बायदि खामानियाव बाहायबोनाय ओमफ्राय जों माइनाव महरै फालियो आरो दा बे मोसौखौ जोंङो बै सानखालि सैत्र दाननि जोबथा सानखालिहाय दैमा दैसायाव बा फुख्रिफोराव थुखैस्रां लोबस्रां जोङो लाव फान्थाव हालदै गोथां दिगिलिथि लावथि बेफोरजों बुज्राव बुज्राव खुबै खुबै लांनानै बा लाव फान्थावनि माला गानहोनाय जायो बिनिफ्राय बै साराय बा दोनि हांगारफोरखौ जोंङो थाव गोथां लगायनानैहाय मोसौनि खाफालाव फुननानै होनाय जायो आरो बेयाव फुननायनिबो ओंथि दंङो जेन'बा जोंङो मानो फोनो होननानै बुंङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा जों बर'फ्रा हाग्रा बंग्रा हाजो सेर सेर रायजो जाबोनाय नालाय
औ नंगौ औ
औ बे मोसौखौ माने जोंङो फोथारफ्राव बा हाग्राफ्राव गांसो जानो खाना दोनहैनायाव
मोसालख्रा सिंहफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय
औ
बे फोथा हांगारखौ फोननाय जायोमोन आरो जेन'बा बिसोरो मोसाग्रा बे हांगारखौ नुनानै गावसिनि जोलैनि बायदि नुनाय एबा गावबायदि एखेसे नुनायनि थाखाय बा गिनायनि थाखाय फनोमोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो थिग बेबायदिनो जोंङो बे सानखालि मोसौखौहाय गोदान दिरुं लागायनानै बा न'आव एवनाय सबाय गोरानफोर जाहोनानै फोथाराव आरामसे थुखैस्रां लोबस्रां खानानै दोनहैनाय जायो। औ बिनिफ्राय बे सानखालि ओ गामिनि माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासि सिबो ज' ज' जाजाय जाय जेरै हायो गोखा गोखै खानानै बुथुमनानै जायो आरो। आरो खायसे फ्रा खैजिमा बिदैबो फनानै जायो बेयाव वबो गोखा गोखै जानाय हिसाबै जोंहा माखासे फोथायनाय दङ। ओ बेयावहाय सेजौनिबो बांसिन मैगंफोर गोखा गोखै गोदै बेफोरखौ बुथुमनानै जानाय जायो बे जानायनि ओंथिया बेनो जेन'बा थांनाय बोसोरसेयाव जोंहा माबाफोर बेराम आजार फोरा दंमोनब्ला एबा फैनो गोनां बोसोर गोदानावहाय बायदिसिना बेमार आजारनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय जोङो बेखौ जानाय जायो
औ औ नंगौ औ
बेयावहाय बेखौ जानायनि उनावहाय अखानायै जोंहा ओ बैसाग दाननि से अक्ट' जायो बे खालि जोंहा मानसिनि बैसागु जागायो आरो जेन'बा जों बे सानखालि न'नि बाथौ थानसालियाव एबा गामिनि बाथौ थानसालिफ्राव थांनानै जोङो इसोरनि नामै आर'ज खालामो गोदान बोसोरनि नामै आर'ज खालामो आरो बिदिनो गिदिरखौ खुलुमो उन्दैफोरखौ बोर होनाय जायो बेबायदिनो बे बैसाग दाननि से अक्ट'आ बारलाङो आरो बिनिफ्राय ओ अखानायै नै अक्ट'निफ्राय जोंहा रंजा बाजा खाम सिफुं लानानै गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय गाननानै न' खर न'खर गामि गामि रंजाहैनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बै न'खर न'खराव थांनानै ओ जोङो बै न'खरनि बिगोमाफोरखौ खुलुमहैयो मोसायो बै न'खरा जेन'बा मा जोंनो मा होयो जुमाय लोंनायफोर बा फाजा फोर होयो बेफोरखौ जोङो जायो साहाफोर होयो बिनिफ्राय बे न'खराव दानदिसे सम रंजानानै मोसानानै बै न'खरा जोंनो माने मोसाग्राफोरनो एबा रायजो राजानोहाय दान हरो आरो बे दाना माइरं बेनिफ्राय न'खरनिफ्राय जा हायो थाइसे थाइनै रां जेखौ हरो बेखौनो आजावनानै लाबोनाय जायो आरो औ ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो। बा गुबुन गुबुन जायगायाव स्नि सानहाालागै खुंनाय जायो। ओ बेखौ गोदोनि समावहाय माने आंनि मिथिनायाव बैसागु बोथोरखौ मास मोनसे गाहाम खुङोमोन होननानै आं खोनाबोदों आरो नाथाय आथिखालाव बयहाबो समजों खारफानाय ओ समनि आंखाल नालाय जोङो सानथाम सानब्रै खोब ओ सप्तासेसिम खुंनायखौ नुनो मोनो आरो दा आं मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायनानै होबाय दा नोंथाङाबो मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओम ओम बिदिनो मागो फोरबोखौबो ओ बर'फोरा ओ बिदिनो बैसागोखौ जेरैहाय गाजा गोमजायै फालिलाङो मागो फोरबो खौबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरो बिदिनो मागो फोरबोनि ओ मागो दान मोनहांनि सिगांनि ओ सिगांनि दान जोबथा दानखालि बिदिनो गोदो गोदाय लावखारफोरा ओ भेलागुर लुयोमोन। ओ बिदिनो फेलागुर लुनानै ओ हराव ओ दुब्लि फोथाराव लावखार ओंखाम जायोमोन। बिदिनो हरथायोमोन हरथानानै ओ हरथानानै बिसोरो फुङावनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां बे फेलागुरखौ सावोमोन आरो ओ बे फेलागुरखौ सावनायनि ओंथियानो जाहैबाय माने गोजां बोथोर नालाय ओ अरखौ ओ फुजिनाय जायोमोन होननानै खोनायो आरो आं अरखौ फुजिनाय। जायो होननानै बिदिनो ओ अर सायखां हारिखां फेलागुर सावखांनानै गथ' गथ'फोरा ओ फिथा बिनो बा फिथा मागिनो गामि गामि न'खर न'खर बिनानै जाहोयोमोन आरो बे फिथा खौबो ओ गोदोनि सुबुंफोरा ओ बांसिनानो उलार बा गायहेनाव देनानै सौवो बानायोमोन आरो देनानै आरो दानि जुगाव नायनो थाङोब्लाथाय बे मेसिनजोंनो ओ बांसिन नै ओ सुबुंफोरा मेसिनजोंनो देनानै लाखानाय जायो आरो। बिदिनो फिथा सौनो थाखाय गोदोनि सुबुंफोरा ओ सिगांनो माइरंखौ सोमना लानानै बेनि उनाव बेलासे बा फुंफोरनिफ्रायनो थिगसे उलार बा गाहेनाव देना ला थायोमोन आरो ओ देना देना लायोमोन ओमफ्राय बिनि उनाव फुङाव एसे खोमसिनिफ्रायनो संनायानो संनाय सङोमोन आरो। थिगसे बिदिनो जेरै ओ लावख्रा फिथा बा हगुमा फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा बेफोरबायदि गोबां बानायोमोन आरो ओ बिदिनो फिथायाव ओ सिबिं बा गाथा बेफोरखौ लगायोमोन आरो मेथाइ गुरु आरो नालेंखरजों नालेंखरबो होफायोमोन बिदिनो गोबां ओ गोथाव गोथाव बानायोमोन आरो बिदिनो बायदिसिना होफानानै बिदिनो जायोमोन आरो मागोआव मागोनि से खालार खालि बिदिनो ओ बयबो ओ इसोरखौ खुलुमोमोन आरो। बयबो ओ बिदिनो जेरै सोरबा सोरबा गोदान गोदान बाथौ दुमनानै बाथौनि बेरा दुमनानै आरो सोरबा सोरबा सिजौनि सिजौ गोदान दुमनानै गायनानै बिदिनो इसोरखौ फुजियोमोन आरो गोबां सुबुंफ्रानो दाबो। फुजियो गोबां सुबुंफोरा दाबो फुजियो बिदिनो मागोखौ फालियो आरो बे मागो दानाव गोथैफोरखौ फिथा बादिसिनाफोरजों बाउनायखौबो जों दाबो नुनो मोनो आरो गोथै
औ गोथैबाव
थैनाय बायदिसिनाफोरखौ बे मागो दानाव बे बावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो बे मागो फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै दानि जुगाव खेला बादिसिना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै बोराय बुरैफोरनि खेला गथ' गथायनि खेला जेरै हांसो हमनाय थालिर बिफां गाखोनाय दिरुं बोनाय बेफोरबायदि खेलाखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो। आरो बेफोरबादि खेला होखांनानै आरो खायसे खायसे गामियाव मागो फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै फांसन बादिसिनाखौ फोरखौबो खुंनाय नुनो मोनो आरो
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नामा?
औ औ समा जाबाय औ औ बिदिब्ला नोंथां। लाखिलायथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां।
औ औ दे नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां जों।
औ दे नोंथां।
औ दे। दे